औ खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं फ्रि ना नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों औ हाजो ओनसोलनि सुबु सुबुंफोरनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायजागोन ना
औ जागोन नोंथां।
ओ दे बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो ना?
औ जागोन दे नोंथां जे हाजो ओनसोलाव जे सुबुंफोरा माब्रै जिउ खुङो आरो हाजो ओनसोलाव माबादि बिदिनो हाजो ओनसोला एबा ओ जे गोजौ गाहाय एबा समान बिदि बिनि बागै जों सावरायनोसै सिनाय नोंथांआ
औ दे
औ जे हाजो ओनसोलावहा सुबुङा बिदिनो जिउ खुंनायाव बिदिनो खस्थ' मानो होनोब्ला हाजो ओनसोलाव जे सुबुंनि बिदिनो ओ जे संसार एबा जिउ खुंनाया खस्थ' मा हो हाजो ओनसोलाव नांगौ जानाय बादि बिसोरनि आबाद मोना जायनि जाहोनाव जानाय मुवाखौ बिसोरो बिदिनो मोजाङै मोनजाया बेनि थाखाय खस्थ' आरो ओ जेफोर आबाद मोना बे जायगायाव बिनि बागै आं मोननैसो बुंनो जे हाजो ओनसोल ओ लाव जे माइ आबाद मोना बिदिनो खुसेर आरो बायदि बिदिनो ओ आलु हरिबो बायदि मोना जानो हागौ आरो जे माइ आबाद जाया मानो होनोब्ला माइ आबाद जायैनि जाहोना फोर जादों अन्थाइआ बिसोरना गिदिर गिदिर आरो
औ।
जायगाया समान नङा ओ बिनि जाहोनाव माइया गायनो माइ जाया नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ आरो जे हाजो ओनसोलाव हाजो ओनसोलाव जे आबाद जानाय जेरै कबि बान्दा कबि आरो उलखु बिदिनो पुलकबि बायदि आरो जे नारें कमला आरो बिदिनो आरो बिदिनो मोनसे जे फानलु आरो बिदिनो जे आपेल बायदिया गोबां रोखोमनि जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जे बे हाजो ओनसोलाव सुबुंनि नांगौ जानाय बायदि आदार मोनैनि थाखाय जे माइरं मानसिनि जिउ थांना थासान्दियाव नांगौ जानाय माइरं जे माइ माइखौ जों माइरं माइरं बिदिनो मेचिनाव होनानै जों माइरं मोनो जे माइरंखौ जों मानसिया बिदिनो थांना थानायनि थाखाय जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनि आदार मोनोनि जाहोनाव बिदिनो जे गोजौनि बिदिनो हाजोनि ओनसोल हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा गाहाय ओनसोलनिफ्राय बिदिनो माइ लाङो आरो जे माइ बिदिनो माइरं बिदिनो बिसोरबो बिदिनो लाङो आरो खस्थ' मस्थ' हैबाबो बिसोरो दासिमहालागि जिउ खुंनानै दङ नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जे हाजो ओनसोलाव बरबा जे बरबबो गोबां गोग्लैयो नोंथाङा नुबायना? आरो जे हाजो ओनसोलाव बरफ जोबोद गोग्लैनायनि थाखाय खाय बिहावबो आबाद जे मोनसेबो जों जानायखौ नुनो मोनाखै जे आपेल जायो आंगुर जायो नाथाय बिनि बागै जेबो आबाद बिदिनो जों जानायखौ नुवाखै जे फिथाइ सामथायाइ जायोब्लाबो जे आबाद एरिखौ जों जानायखौ नुवाखै मानो होनोब्ला बिनि बरप गोग्लैनायनि जाहोनाव हायाव जे बे आबाद गायबाबो जे बे आबादनि सायाव जे बे बरफआ होसिननानै बे खामलावजोब गोन आरो जे बे गुसुनि थाखै बियो जे बिदिनो गोमो गोमो बिदिनो बिदिनो बिलाइआ जानानै रह' लानानै थैगोन नंगौना
औ नंगौ नोंथां
बिनि जाहोनाव जे हाजोआव जे बिदिनो आबादखौ जों गोबां आं नुनो मोना आरो जे हाजो ओनसोलाव आं मोननैसो बिदिनो बे बिदिनो बिदिनो जिब जुनारनि बागै आं फंनैसो बुंनो जे हाजो ओनसोलाव जिब जुनारा बिदिनो गोबां थायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जेरै हाजो हाजोआव जे मैदेर मुसा बिदिनो आरो सिंह मुफुर आरो मैदेर आरो जे हा हाग्रानि अमा आरो मैथेन आरो बिदिनो जे हाग्रानि अमा आरो जे आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो हाजो ओनसोलाव दाउनि दाउबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै बाथ' बिदिनो दाउस्रि बिदिनो बाथ खुखा आरो जे बाथ' आरो मैना दाउ बिदिनो गोब ओ गोबां रोखोमनि मानसिया बुंख' हायै बिदिनो जिब जुनारफोर दोङ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आं आरो जे हाजो ओनसोलाव जिब जुनार फिसिनायाबो जोबोर गोख्रों एबा ओ जोबोर बिदिनो जाब दाहैयो जों नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला बिनि हाया समान नङैनि जाहोनाव बेयाव मोनसे अमा फार्म खुलि जायाखै मोसौ फार्म खुलि जायाखै। ओ बिनि जाहोनाव खस्थ' आरो जे गाहाय ओनसोलनिफ्राय जे मोसौफोरखौ बिसोर बिसोरो बि-बिदिनो बे गाहाय ओनसोलनि मानसि एबा सुबुंफोरा फिसिनानै जे दोनो बिसोरखौ गोजौ ओनसोलनि मानसिफोरा फिनानै बे फिनायखौ लाङो आरो ओ जे एबा गुबुन जिदिनो जाब एबा बुरजाहै लांनो हायाब्लाबो एफा एनै लाङो आरो जेखौ गाहायनिफ्राय लांनाय बेसेनखौ गोजौ बिदिनो गोजौ ओनसोलाव बुरजा बिसनि बिदिनो फानहैयो नंगौना नोंथां ओ
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जे हाजो ओनसोलाव जे गोबां बिदिनो बिफां-लाइफां बिदिनो ओ जे गोबां दङो आरो जे बुहुमाव ओ बिदिनो गोबां बिदिनो जेरै बिदिनो बुहुमाव गासैथिंबो बे हाजोआ बेंखननाय मानो होनोब्ला जे बे हाजोआनो बिदिनो बुहुमखौ मिथिंगायाव बिदिनो समायना नुदों आरो जेओ हाजो ओ बिदिनो हाजोनि मुंदांखा मुंदांखा बिदिनो नामफोरबो दङ जेरै हिमालयान हाजो रु कि आलफाइन बिदिनो ओ जे गोबां रोखोमनि हाजो जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो जे हाजो ओनसोलाव जे सुबुङा गोबां बिदिनो खस्थ'नि थाखायनो जे दिनैसिम बिसोरो जे बिदिनो माइ आबादखौ बिदिनो गायनो हायाखै। जे बिनि जाहोनाव बिसोरो गाहाय ओनसोलनिफ्राय लांनो गोनां जायो मानो होनोब्ला ओ बिदिनो गोजौ ओनसोलाव माइ आबाद जायैनि थाखाय नंगौना नोंथांओ
औ नंगौ नोंथां।
आंनि बुंनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सान्दों नामा
औ आंबो बे हाजो ओनसोलनि बागैनो बुंनोसैओ ओ नोंथां नोंथां दा जाखिनि दा बुंलांबाय बे गाससिबो सैथो नोंगौओ
हाजो ओनसोलाव बेबादिनो आबाद मावनाया जोबोर खस्थ
बेबादिनो हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरनि दा ओ जा थानाय बा जानाय लोंनायनि बेफोरो जोबां खस्थ' जायो। ओम बिसानि बिसोरनि हान्था मेलानि राहायाबो द जोबोद जोबोदनो खस्थ' ओ हाजो ओनसोल जानायनि थाखाय बिसोरनि हानथा मेलानि राहाया जोबोद खस्थ' जे बिसोरनिया गोबां गोजौ गोजौ जायगासिम दावखोलांनो गोनां जायो जायनि थाखाय अखाफोर हायोब्लाबो गोबां खस्थ' ओ बिदिनो ओंखारलाय गाखोलाय खालामनायाव खस्थ' जायो
औ
आरो नोंथाङा ओ बुंलांखाबाय सिगाङावनो आबाद मावनाय बेयाव माखासे आबाद फोरा जाया जेरै माइ बेबादिनो गोबां आबाद जानो नागिरा मानोना हाजो ओनसोलाव बांसिन अनथाइ बा बायदि गोबां दै मोननो खसथ'
नोंगौ
ओ जायनि थाखाय बेयाव आबाद मावनाया खसथ' दा हाजो ओनसोलाव माइ आबादाबो ज जाया मानो होनोब्ला ओ माइ आबादनि थाखाय जोबोद जोथोन लानो गोनां जायो बियाव दैनि गोनांथि जायो लोगोसे बेबादिनो माखासे गोबां ओ बे आबादारि फोरजों लोगोसे गोबां ओ बे हाखौ एवनांगौ जायो जायनि थाखाय हाजो ओनसोलाव थांनाया गोब्राब लोगोसे मानसि फोरबो मोननो थाङा ओ बिनिखायनो माइ आबाद मावनाया खस्थ'
नंगौ नोंथां
बिनिखायनो बांसिन हाजो ओनसोलाव ओ जुम आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ जुम आबाद मावनाया बेयाव गोरलै जायो ओ बेबायदिनो जुम आबादखौ बिसोरो हाजोआवनो ओ सिरि सिरि बानायनानै बेयावनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै लायो ओ बेयाव ओ बेबादिनो दै लाखिनो थाखाय ओ आलि बानायना दोननायखौ नुनो मोनो बिनिफ्राय दैखौ दानस्लायहरनानै बेयाव बेयाव गाहायनिफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायाव हरख्लायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां
जे हाजो ओनसोलाव जे बिदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बिदिनो जे आरो बिदिनो हाग्रा बे हाग्राया जे हिमालयन आरो जेरै आलफाइन हाजो जेरै बिदिनो मोनसे बेदिनो जायगायाव जे हाजो ओनसोलाव जे अखा हायनाय आरो हाइनि बागैबो बिदिनो जों मोननै सावरायनाय जे बबेबा हाजो गोबां अखा हायो नाथाय बबेबा हाजोआव गोबां अखा हायैनि जाहोनाव जे जाय जाय जो जाय जायगायाव बांसिन हाजोआव अखा हायो बै जायगायाव बिदिनो हाग्राया जों जुजुब एबा जाब्रा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जे जाय याव अखा हाया बे जायगायाव जोङो बिदिनो रोजोब जायै हाग्राखौ जों नुनो मोनो आरो जे हाजो ओन सोलाव जे आबादनि बागैबो जों सावराय नोंथाङाबो बुंखाबाय जे नोंथाङा जे फुस्तुखौ बुंबाय बे नंगौ आरो जे आरो बे हाजोनि मेन बिदिनो मोनसे बिदिनो आबाद एबा मोनसे बिदिनो बिदिनो मोनसे बिदिनो फेक्ट'रि एबा मोनसे बिदिनो बे फारि एबा मोनसे काटनि जेरै कादा बिसिनो थाखाय जोबोद मोनसे मुंदांखा एबा मोनसे बिदिनो जेरै न'फोराव जेरै बटाम होयो बिदिनो न'फोर बनायनायाव जे जे ओनसोलाव जे गोबां बिदिनो बि राहा गैयिनि जाहोनाव हाजोनि ओन सोलनि मा सुबुंफोरा बाथामखौ बिदिनो दंफांखौ बिदिनो बिसोरो हानानै बिसोरो बिदिनो गाहायथिंजै थाइ हरो नंगौना नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंगोन नामा
ओ जासिगोन नामा नोंथां ओ नोंथाङा जाखिनि फोरमायनानै होलांबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ बिदिब्ला दा जों नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे